थां हेलौ नों खोनादोंना हेलौ नोंथां? खोनादो ना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा मा खालामदों?
अ आं दङ नोंथां बि ओरैनो।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ नोंथां दङ मोजाङैनो नोंलाय?
अ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ नोंथां।
ओ खाना एबा खोमसि फोथायनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ खाना अ हागोन नोंथां। औ दे बिदिब्ला आङो ओ उ खोमसि फोथायनायनि सोमोन्दै ओ फोरमायना होनोसै नोंथां।
उम नोंथां।
बेबायदिनो ओ खोमसि फोथायनाय होनोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदाय निफ्रायनो। गोबां सोलिबोगासिनो बे खोमसि फोथायनाया। उम बेबायदिनो जोङो खोमसि फो फोथायनाय होननानै बुंब्ला जाय बाथ्राया जे जुक्ति गैया बे बाथ्राखौनो जों खोमसि फोथायनाय बुङो नोंथां। दा बेबाय बिदिनो खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोङो ओ जाय बाथ्राया ओ जाय बाथ्राया बेबायदिनो खोमसि फोथायनाय होनोब्ला ओ बेबायदिनो खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जाय बाथ्राया नङि नंखाय बेफोर बाथ्राखौनो खायसे सुबुंफोर दङ जेरै जाय बाथ्राया नंखाय बेखौनो जोङो नंगो होननानै फाव फान्दायनानै जोङो मा बेबायदिनो ओ दायना साजायनानै जोङो मा गोबां सुबुंफोरखौनो गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो नंखाय
नंगौ नोंथां
गोबां नुनो मोनदों नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो ओ गोदो गोदायथ बेफोर ओ बेफोर खोमसि फोथायनाया गोबां दङमोन दा ओ दा आथिखालाव आथिखाल मुग मुगायाव बेफोरबायदि खोमसि फोथायनाया एसे खम जालांबाय नोंथां। बेबायदिनो गोबां ओ बे बि गिनात मुगा फैबाय नालाय बेबायदिनो गोबां नेट इन्टारनेट जाबाय नालाय नोंथां बेबायदिनो खोमसि फो फोथायनायफोरा ओ ओ एसे खम जालांबाय नों नोंथां थेवबो ओ खमबाबो जों खमद्राय बुंजाया खायसे खायसे ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो दङ आरो नोंथां जाय जाय जाय बाथ्राखौ जोङो ओ जाय बाथ्राखौ जोङो नंखाय नङि बाथ्राखौनो जोङो नंगो साननानै ओ फाव फान्दायनानै उम बेबायदिनो मानसिखौ बुथारो आरो बेबायदिनो दायनाफोर साजायनानै बेफोरबायदिनो खायसे गामिफोराव ओ दङ नोंथां बेबायदिनो मुलिफोर मुलि फोर बेबायदिनो लोमजानायफोरनि मुलिफोर हरोबाथाय बेबायदिनो हरनानै ओम जाय सुबुङा मुलिखौ जाय लांगोन बे ला-लांनानै जुद बे ओ बेफोर लोमजानायफोरा जुदि हामालासिनो गोबां ओम गोबां बेरामाव गोलैफिनोबा आरो फिन बेखौनो मा ओ जायोबा मानसिनिफाय बे मुलिखौ लांना बे मानसिखौनो जोङो मा बेबायदि ओ दायना साजायनानै नंखाय फाव फानदायनानै जोङो मा बुथारनाय नुनो मोन्दों। नों आरो नोंथां
अ नंगौ।
औ ओ बेबायदिनो खोमसि फोथायनाया गोदो गोबांमोन गोबां गोबांमोन बेबायदिनो आथिखालाव एसे सोराङाव फैबाय आरो नोंथां। औ बेबायदिनो नों नोंथाङाबो खोमसि फोथायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां माने ओ जोङो उन्दै समनि फायनो बिदि ओ खोमसि फोथायनाय दावराव दावसिखौ जों नुनो नुनोमोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ।
गोदोनि ओ जुगनि सुबुंफोरा ओ जुट जुवाजों ग'फबना थानाय बिदिनो बुजिसिनिमोन नोंथां।
औ नंगौ।
ओ दानि जुगावथ ओ गोबां गोनोखोआरि गोबां जुग
औ नंगौ नोंथां।
आगोलनि दिनाव बिदिनो नंखाय - नंखाय दायफोरखौबो नंगौ होननानै बिदि दायना साजायनानै बुथारबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां।
औ नों नंगौ नोंथां।
फोथायनाया समाव जौगाखांनायनि हेंथा लाबोयो।
औ नंगौ नोंथां
गोनोखोआरि थरथि गैयि,
औ नंगौ नोंथां।
थायो जोंनि समाव खाना फोथायनायनि ओ खैसाराव गोग्लैनानै गोबां मावनाङै हाब हाबा मावनानै समाजखौ आब्रुथि गैयै खालामदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दायनिनि मुङाव दाय गैयै सुबुं बुथार जानायनि बेनि बेनि मोनसे बिदिन्थि
औ नंगौ नोंथां।
जोलैखौनो गोरोखोआरि नोजोरजों देब देबथिंलायनायनि थां थांखिखौ लोगोसे खाना फोथायनायनि गुमुरखौ मिथिनो होनानै बेनि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां।
थांखि बे रायथाइखौ बिदिनो ओ बहुद जों नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ
समावनो सुबुं हारिखौ खाना फो थानाय फायो औ सोरखांबोदों ए लेखाफोरार जोंनि धोरोम हमथाग्रा भारतनि ओ बाथ्राफोरखौनो बुङोब्ला जागोन ओ बिथांमोना ओ गोदोनिफ्रायनो बिदि ओ जोबोर सोलिबोदों दानि ओ जुगाव जोङो बेखौ खम नुनो मोनबाय ओ सुबुंफोरा ओ बिखौ ओ गामि समाजफोरा बेखौ मानिनानै लाया दानिया नों
औ नंगौ नोंथां।
दानि जुगाव आरो जोबोर सोलोंथाइजों जौ जौगाबोनाय जुग गासैबो बिदिनो बुजियि बुजिनाय ओ सानखांनाय बयनियावबो बिदि फैयो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बारा बिदि सुबुंफोरा बुजि जिसिनमोन सोलोंथाइबो गोैसिनामोनना नोंथां
औ नंगौ।
जोंनि ओ जागा ओनसोलावबो बिदि ओ बहुद दोंसिनो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दानिया एसे खमायनो हमबाय।
औ नंगौ नोंथां औ औ नों
एसे फोरमायना होना हागोन ना?
ओ जोंनि बे ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां ओ सुबुंफोरखौ बेबायदिनो नंखायदायावनो फाव फान्दायनानै गोबां बुथारनाय नुनो मोनदों नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ गोबां नंखाय ओ बाथ्रायावनो ओ बेबायदिनो दायना साजायनानै जों बुथारनायखौ नुनो मोनदों। बे बायदिनो खायफाया बेबायदिनो खायफाया। ओ बेबायदिनो ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुं ओ उम बेबायदिनो बिलाइफोर इदिनो मुलि बेबायदिनो मबा दंफांनि थुख्रा बेफोरबायदि मुलिफोरखौ देना ओ उम गुन्दै खालामनानै जों मुलि खालामनानै बेबायदिनो लोमजानाय साजानायफोराव ओ हामो हामो होननानै जोङो उम मानसिफोरनो ओ ओ हरो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो मानसिफोराबो सुबुंफोराबो गोबां लांफैयो लांफैनायनि जाहोनाव बेबायदिनो ओ लोमजानायफोरा लांफैनानै जुदि हामहैयाबा बेखौ हमो मा बै ओ जायबा मानसिनिफ्राय जो मुलिखौ लांदों बे मानसिखौ जोङो मा दायना बा अजा साजायनानै जोङो बुथारनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बेबायदिनो नोंथां खोबो ओ ओ बेबायदिनो आथिखालाव गोबां बेफोरबायदि खोमसि फोथायनाय एसे सोरङाव फैबाय आरो नोंथां आथिखालाव ओ गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ गोनां जाजोबबायना नोंथां ओ बेनि। फोथायनायखौ आथिखालाव खम नुनो मोनसै आरो नोंथां। उम बेबायदिनो जो जोंनि ओनसोलावबो ओ जादों बेबायदिनो ओ नंखाय बाथ्रा बा नंखाय नंखाय दायनि थाखायनो ओ जिउ गोमाजा जानाय जों नुनो मोनदों नोंथां औ बे बेबायदिनो ओ जेबो दाय मावालासिनो बेबायदिनो नंखाय फाव फान्दायनानै मानसिखौ बुथारदों आरो नोंथां औ आथिखालाव आथिखालाव बो ओ बेफोरबायदि ओ गैया नङा दङ गैयाखौनो जों गैया जों गैया होननानै जों बुंजाया आरो नोंथां बियो बे खोनसे बा फोथायनाया दङ ओम बा थेवबाबो जोङो एसे खम खम नुनो मोनो आरो नोंथां। एसे सिगांङाव फैबाय नालाय आथिखालनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय आरो गोदोनि सुबुंफोरा आरो गोबां सोलोंथाइ गैया गैयिनि जाउनाव बेफोरबायदिनो गोबां जौ जुवाजों गहबनानै थानाय। थानायनि जाहोनाव गोबां नंखाय बाथ्रा नंखाय बाथ्रा बेबायदिनो साजायनानै जोङो मानसिफोरखौ बुथारनानै खास्रि बिस्रि जों बुथारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
गौ
औ ओ नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदिनो खोमसि ओ फोथायनानै ओ सुबुं बुथारजानाय ओ दङ नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां औ बिदिनो सोरबाफोर बिदिनो ओ बिदि ओ उन्दै गथ' गथायाइफोरा उदै सानाय माबा लोमजानाय बिदि जाबानो ओ नायखांनो नायखांनो थांगोन
औ नंगौ नोंथा
बिदि मुलि सुलि देना हरबाय बिदिनो मोदाय अरदों मोदाय दैनि मोदाय बिदिनो बार मोदाय बिदि बुंसिगोन बुंनानै ओ दाउला गोसोम गु खौ नांगौ बिदिनो होसिगोन। आगोलनि दिनावथ डाक्टर अजानियावबो थाङामोन ओ बि बिदिनो होनानै हामाबा बेखौबो ओ दायना सालायनानै बुथारनोसै नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदि नोङो नोंनियाव जुदि बेखौ नायनो हाया बिखौ सैया बिनि जौगानायखौ नायनो हाया। बिदिखौथाय ओ नंखायखौनो नंगौ ओ सुबुंफोरनि सिगाङाव बुंथिंनोसै बुंथिंना बेखौ खायदा लागायनानै बेखौ दायना साजायनानै बुथारनायनि जोबोर सान्स लानो नागिरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बो बुहुदानो बिदि जादों नोंथां।
औ
नोंथां औ नांगौ नोंथांनि ओ जागायावबो बिदि ओ जाफेरबाय नामा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां जाफेर औ औ जाबाय नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंनि ओ जायगायावबो बेबायदिनो खास्रि बिस्रि बुथारनाय नुनो मोनदों। नंखाय दायावनो बु बुथारदों ओ बेबायदिनो नायहांनो फैनायफोरावबो बे बेबायदिनो ओ नायखां फैनानै जुदि जाय मानसिया नायखां फैगोन बे मानसिया जुदि नायखांनायनि उनाव अ बेरामफोरा बेबायदिनो हामैया बा बेबायदिनो बेखौनो नंखाय दायना साजायनानै जों बुथारनायखौ जोंनि ओनसोलावनो नुनो मोन
नोंथां। समाबो जानानै फैबाय हराबो थौबाय ओ नोंथांनिसिम बेसेन गोसा जोंखौ दसे सम होनायनि थाखाय जोबोद
औ नोंगौ औ औ आंबो बेबायदिनो नोंथांजों ओ बेबायदि ओ खोमसि फोथायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ दे नोंथां।